औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों औ।
ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम ओ। मोनाबिलि समनि गोजोन हाम हामलायनायखौ बावहरबाय
औ नोंथां औ
ओ दा आं नोंथांजों ओ माखासे बर'फोरनि आगर बर'नि आगरफोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना
औ नोंथां औ सावरायनो हागोन
ओम दे बिदिब्ला नोंथाङानो जागायग्रोना होदो
औ ओ जेरैबायदि ना नोंथाङा आंखौ बर'नि आगरनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंनो होदों आं बेबायदिनो आगर आगर होनो बुङोब्लाथ' जेनेबा आगरा जो जादों गाननाय जोमनाय जियाव गुबुन खुन्दुंजों बिबार एबा समायखांहोनाय जायखिजाया महरबांनि उफेरायै माने सावगारि महर होनाय आरो।
औ
औ बेफोरखौ गुबुन गुबुन आदबजों एरखांनानै माने आगरनि महर होनाय जायो।
औ
औ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मिथिंगा मोजां मोनग्रा आरो मिथिंगानि बिखायाव रायजो जाबोनाय मोनसे हारि
औ
औ। ओ बेबायदिनो मिथिंगानिफ्राय बर'फोरा जिउनि गियान रोंगौथिफोरखौ मोनबोदों।
औ।
बेबायदिनो मोनसे मिथिंगानिफ्राय आजावनाय गियानानो जाबाय माने बर' आइजोनि आगर आखाइ।
औ।
औ बर' आइजोफोरा जेरै गावनो माने खुन्दुं लुनानै जि दाना गावनो बेफोरबायदि जियाव बायदि रोखोमनि आगर एरनाबो गोदोनिफ्रायनो लाबोदों।
औ।
औ बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला बर' आयजोनि बांसिन आगरानो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनाय।
औ औ।
औ जेरै - सिंग्रि आगर, लाइ आगर थाइगिर बिबार, लेथा आगर, दिंखिया आगर बायदि बायदि।
औ।
औ। बेबायदिनो मिथिंगानि जिब-जुनारखौ लानानैबो बर' आइजोफोरा आगर आखाइ एरबोदों।
औ।
जेरै - ओ मुफुर आफा मैदेर, हांसो, फारौ मेगन, मैरा दाउनि आगर बेबायदिनो दाउब' आगर, थाम्फै आगर, गराइ आग आगान आरो बेबायदिनो गोबां जिब - जुनारफोरनिफ्राय जिब-जुनारफोरनि आगरबो एरखांबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ।
बेफोरनि ओ अनगायैबो माखासे अखाफोर आगर फावरि आगर, सिख्रि आगर, ना आगर हाथर खि आगर बेसे माने बेफोरबायदि आगरफोरखौ जों मोननो हायो।
औ।
औ बेबायदिनो ओ माने मखर थामा आगर
औ।
होनोब्ला ओम गोदो माने गोदोआव गोदो मकर्दमा मुंनि मोनसे आगरनि मुंखौ जोबोर खोनाफ्लेनाय मोनोमोन।
औ।
माने मुंदांखा आगरमोन होननानैबो बुंनाय जायो।
औ औ।
औ जोबोद खोनाफ्लेनायजों लोगोसे फोथायनायबो दं। बे आगरखौ जायखिजाया आइजो एबा सिख्लायानो एरनो हाया।
औ।
औ माने जाय जाय मावनाय दांनाय गोगो गोसोनि बे आयजोआसो बे आगरखौ एरनो हायो।
औ।
औ ओमफाय गोदोनि समाव सोरबाया मा नेपकर कासारियाव थांब्ला मकरदमा आगर एरनाय जि लानानैसो सो ओंखार लाङोमोननो।
औ
औ बिब्दि थाङोब्ला माने बियो कर्ट कासारियाव देरहाना फैयो होननानै फोथायनायबो दंमोन।
औ
औ मखरदोमा आगरनि मोनसे आखुथायानो आखुथायबो दं बेहा।
औ
औ माने बे आगरनि जेबो जोबथा सिमा गैया। जेसेनो गोसो एसेनो बेखौ गिदिर फिसा खालामनोबो हायो।
उम।
बेजों लोगोसे आरो फोथायनाय दंदि बर' सिख्लाया जेब्ला आगर एरजेनो अब्ला फावरि आगर एरनो नांगौ होननानै।
औ
ओ जेरै गुदि फरायसालियाव जेरै अ आ फरायजेनो बेबायदिनो फावरि आगर, हाथरखि आगर, फारौ मेगन आगर, आगर गुबै बायदिफोराबो सोलोंजेनन्नाय आगर।
औ
औ बिनि उनावसो फैयो जेनेबा बिनि उनावसो माने मखदमा आगरा फैयो होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ
जाय आयजोआ मखरदमा आगर एरनो हागोन बे आयजोखौ आगर आखायाव माने रोंसारनाय होननानै बुंनो हायो आरो।
औ औ
औ बुंनो हायोदि जेनेबा आगर एरनाय जि दानाया सासे आयजोनि गोजौ मान दंमोन होननानै
औ
औ बर' आइजोफोरा गाननाय जोमनाय जिआव आगर एरनायनि आदबनि बाथ्रा सावरायोब्ला जेनेबा ओ जोङो नो खननाय नो खन्नाया बर' आयजोनि आगर एरनाय आदबनि मोनसे नो खननायाव गुबुन गुबुन आदबै महर होनानै आगरनि महराबो गुबुन गुबुनै सिखाङो होननानै जों बुंनो हायो
औ
औ ओ बेबायदिनो माने गनसाजों खायनानै गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुं खाय सननानैबो बर' आइजोफोरा गावबा गावनि गाननाय-जोमनायाव आगर सुखाङोमोन।
औ
औ बेबायदिनो नोंथाङाबो आंनो बर' आगरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा जे बुंलांबाय बेफोर गासैबो सैथो
औ नोंथां औ
गोदो गोदाय बर'फोरा मिथिंगायावनो थांनानै थाबोदों बा मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै रायजो जाबोदों बेनिखायनो ओ बर' आय जोफोरा गावसोरनि जि जोमफोराव माखासे ओ मिथिंगायावनो ओ थानाय जिब जुनार बा मिथिंगानि बायदिसिना बिफां लाइफांनि बिबार फिथाइफोरखौनो ओ गावसोरनि जियाव आगरनि मुं होबोदों
औ नोंथां औ
दा नोंथाङा माखासे आगरफोरनि मुंखौ बुंलांखाबाय ओ दा बेफोर माखासे आगरफोरा जाहैबाय जेरै हाजो आगर जेखाइ आगर दाउसा मोख्रे फारौ मेगन दावराइ आगर दिंखिया आगर खासि ओ आगर बैग्रि बिबार ओ मुफुर आफा बैग्रि बिबार
औ नोंथां औ
ओ दाउथु आगर दाउखि आगर
औ
गान्दौला आगर जोरेमा आगर
औ औ
सिखिरि आगर थाम्फै आगर ओ दा बेबादिनो जोंहा माखासे ओ बर'फोरनि आरनि गेजेराव गहेनानि आगरबो मोननो हायो जेरै चन्द्रहार आगर खेरु आगर राज मुखुद आगर जिन्जिया आगर
औ औ
आरो दा बेबादिनो जों माखासे मानसिनि मुंनि आगरबो जों मोननो हायो जेरै लावजं आगर दाउखि आगर बैरागि आगर ओ दा आङो बे आगरफोरा माबोरै मुं मोननाय बेखौ एसे फोरमायनोसै
औ नोंथां औ
ओ दा गिबियावनो बैग्रि बिबारनि आगर
औ।
ओ बे बैग्रि बि बिनि महरा जोबोर फिसा जायो। ओ बिनिखायनो बैग्रि बैग्रि बिफाङाव मानसिया बिबारनिख्रुइ फिथाइखौसो बांसिन गोसो होयो। नाथाय उम बिनि बिबारनि महरखौ नायोब्ला जोबोर समायना गोसो बोथाव। ओ जायखौ नायसननो बर' जायखौ बर' जि दाग्राफोरा बेखौ नायसननो बावाखै। सैमोन जानो हागौ बिनि थाखायनो बे बिबारनि समाय समायनाजों गावनि गाननो दानाय जियाव समायखांहायाव ओ बे बैग्रि बिबारखौ नायनानै गावनि गाननाय जोमनाय जियाव जानो हागौ बे ओ बैग्रि बिबारनि आगरखौ होदोंमोन जायनि थाखाय बिनि मुङा बैग्रि बिबार आगर मुं जादों
औ नोंथां औ
ओ दा मोनसे बुंबावनोसै आं बिदिनो बिलाइ आगर
औ।
ओ गोदो जि दाग्रा बर' आइजोफोरा मिथिंगानि फारसे गावसोरनि गोसोआ बेसे मुहि जानाय बेखौ बे संसारनि जि दानाय हाबानि गेजेरजोंनो मिथिहोनो हायोमोन। बिसोर मिथिंगानि बिफां बिबार बायदिनि आगर एरनानैनो गावसोरनि दानाय जिखौ समायखांहोनायजों लोगोसे उम बिफांनि बिलाइखौ आगर एरनायावबो आखाइ होदों। ओ सरासनस्रायै बिफांनि बिलाइ महरा गोबां रोखोमनि थायो। ओ बेखौनो जि दागिरिफोरा सोरबा गोलाव बिलाइ महर सोरबाबा गुसुं लावसिं बिलाइ महर आरो सोरबाबा उम थफस्रा बिलाइ महरनि आगर जियाव एरनानै देलाय मालाय गानना जिनि समायनाखौ बांहोयो।
औ औ।
बिफांनि बिलाइखौ आगर एरनाय जानायखायनो बे आगरखौ बिलाइ आगर बुंनाय जायो।
औ नोंथां औ।
ओ दा बेबादिनो जिब जुनारनि ओ माखासे बा एम्फौ एनलानि बेबायदिनो जुनारनि माखासे आगर दं बिनि गेजेराव आं बेमा आगरखौ बुंसै।
औ औ।
ओ बे बेमा आगरा जाहैबाय ओ बेमा महर आगरखौ एरखांनायखौनो बेमा आगर बुंनाय जायो।
औ औ।
ओ मासे ओ नंगुमै बे उम नं गुबै बेमानि महराव बे आगरखौ एरनाय जायो। ओ ओ जानांगौ गोदो गोदाय समाव आगर एरगिरिया गावनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बेमाखौ जोबोर मोजाङै खाथियाव लोगो मोनदोंमोन एबा सिनायदोंमोन बा नायसनदोंमोन जायनि थाखाय ओ मासे बेमानि महरा माबादि जायो बेखौ बियो आगराव बेरखां होनायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंथां औ।
ओ दा बेबादिनो माखासे आगर दं जेरै खासि हाथाइ आगर बिनि बागै बुंसै आङो खा ब ओ बर' सुबुंनि आबादारि जिउआव खासिया जोबोर बेसेन गोनां ओ बेख खौबो बुंनो हायोदि बे आइजेंआ बिसोरनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनां बिफा खौ लायो बे बेसेन गोनां मुवानि हा हाथाय बाहागोआ रिजि रिजि उल्था खावसे अखाफोर महर बादि फ्राम बिनि बे हाथाइजोंनो हानाय खामानिखौ मावनाय जायो बर' आइजोफोरा बे हा हाथाय बाहागोखौनो गावसोरनि गाननाय लांगा दख'नायाव आगर एरखाङा जोबोर समायनाय गानोमोन ओ बेखौनो जों खासि हाथाइ आगर होननानै बुंनाय जायो।
औ नोंथां औ।
ओ दा बिदिब्ला नोंथां उम
औ।
दा दिनै जों नोंथांजों बर'नि माखासे आगरफोरनि बागै सावरायबाय
औ नोंथां औ।
दा बे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे आयदाखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै। उम दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे नोंथां औ